हेल' औ खोनादोंना नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों एसे आहा जोंनि दा जि सोलिबाय थानाय जिफोर जों नुनो मोनो मा बायदिहै मानसिफोरा गावनि जि फनफोरखौ जिउफोरखौ खुंलांगासिनो बेफोरखौ जों नुनो मोनो ओ नाथाय जों बिनि रायज्लाया नाथाय जों बिनि सायावसो रायज्लायनो नागिरदों मा मा बिफांफोरनिफ्राय मा मा फिथाइ मोननानै आ जों फाननानै आ फैसाफोरखौ जों मोननो हायो बिनोसै सोमोन्दो रायजलायनो नागिरदों मा मा बिफां गायोब्ला मा फिथाइ मोनगोन आरो बेफोर होमारै फाननानै मा मारै फैसा मोनगोन बेफोरनिसो एसे सोमोन्दै रायज्लायनो सानदों आ आवगायावनो आं नोंथांनो होग्रोबाय बे समखौ नोंथाङा लानो हागोन दसे सम
आदसा जोङो मा होनो फिथाइ सामथायाइनि सोमोन्दै रायज्लायनो नागिर नङासै मा मा बि फांखौ गायोब्ला मा फिथाइफोरखौ जों मोननो हायो गोबां रोखोमनि बिफांफोर दङ जेरै जोङो गायोब्ला जों बे बिफांफोरनिफ्राय फिथाइफोरखौ मोननो हायो बा फिथाइफोरखौबो जों जानो हायो आ बेफोरबायदि थाइजौ दङ खान्थाल दङ लिसु दङ बेफोरबायदि दङ आरो सुमफ्राम फोरबो दङ बा नासपुति प्लामफोर बेफोरबायदि दङ बेफोर गासै बिफांफोरखौ गायोब्ला जोङो बे बे बिफांफोरनिफ्राय फिथाइफोरखौ जोंङो मोननो हायो आरो जों जानो हायो ।थाइजु खौ बुङोब्ला जेरै थाइजुआ जाबाय ओ मोनसे गुल मोनसे एसे गोलौ बायदिबो एसे गथा बेफोरबायदि साइसनि बे थाइजौया ओ गोथां समावहाय बेयो आ गोथां कालारनि जायो, जेब्लानाखि मोनो मोननानै जे जाजानाय जायो अब्लानिया माने बियो गोमो बेफोरबायदि कालारखौ लायो गोमो कालार जायो जेब्ला गोमो जायो अब्लानिया जों जानो हायो बा खायसे खायसे बिदिनो खाम थाइजुफोर दङ। बे खाम थाइजुफोरखौथ' जोङो एसे गोथां फ्रामावनो जों जानाय जायो मोनहोया लासेनो जों जानो हायो खायसे थाइजौफोरखौहाय आ थाइजौआ माने आ बेगर मोनसे थायो, बि एसे गोदोर आ बेबायदि थाइजौआ आरो थाइजौआ खायसे गोखैबो थायो, खासे खैरोम दैैरोम बिदि थायो गोखै बो नङा बा गोदैबो नङा बिदि थायो आरो खायसे खायसे थाइजु फोरा माने मोनोब्ला जोबोद जानो गोदै गोथाव जायो। आ बेफोरबायदि थाइजु दङ आरो थाइजुफोरखौ जोंङो आ माब्लाबा समाव जोंनो फैसा फोर नांगौ जानाय समाव जोङो बाजारफोराव लांनानैबो जोङो थाइजुफोरखौ फानहै नो हायो। बे थाइजुनिफ्राय जोङो फाननानै जोङो फैसाखौबो जों मोननो हायो आरो बे फैसाखौ जोंनि खामानियाव जों बाहायनो हायो बा जों जानोबो हायो आरो बिदिनो जोङो थाइजुखौ आ न'आवनो बिदिनो जुसफोरबो जों बानायनानै लोंनो हायो। बिफोरबायदि जों लोंनो हायो आरो जोंहा लिसुखौ नायोब्ला ओ लिसु बिफां ओ लिसुया बिदिनो गोजा गोजा सिङावहाय बेगर दङ बेहाबो गोथां समावहाय बियो गोथां कालारखौनो लायो जेब्ला गोमोन जायो अब्लानिया गोजा जालांजोबो कालाराहाय बि गुरनि कालारा आ बे बिगुरखौ जिरनानै जों जायो लिसु आरो सिंङावहाय गुफुद जायो बेगरा बिदिनो गोसोमबो नङा बा बोरैबा हा कालारफोर बायदि बेफोरबायदि जायो बेगरा लिसुनि बे गराहाय। उम बेखौ जों जानाय जायो आरो लिसिखौ जोङो जायो आरो गोदै लिसिया जानो खायसे इदिनो एसे खैरोम रोम बेफोरबायदिबो थायो आरो बे लिसु फोरखौबो जोङो बेफारिफोराबो फैयो जों बेफारिफोरखो हाननानैबो लांहोयो। माब्लाबा समाव जोङो गावनो हाननानै जोङो बाजारफोरावबो जोङो फाननो था खै लाङो आरो जों फैसाफोर खौ मोननो हायो जों बाहायनो हायो आरो बे लिसिफोरखौ जोङो जुस फोरबो बानायनानै लोंनो हा यो बेफोरबायदि। आदसा बे समाव नोंथाङाबो एसे फोरमायदो।
औ हामबायसै नोंथाङा जिफोर खौरांफोर बुंलांबाय बिनि सायाव ओ आंबो फंनैसो बुंदेरनो नाजा नाजानो। आ जेहेथे जिफोर बि फांफोरखो जों गायोब्ला जि फिथाइ मोनो बिनि सोमोन्दै आ जोंफोरो नोंथाङा गोबां फिथाइफोर बुंलांबाय आरो बे बे फिथाइया मा बायदि जातनि आरो मादि थायो आरो बेखो मारै जायो मारै लोङो बिनि सायाव नोंथाङा गोबां बुंलांबाय। आंबो बिनिनो फंनैसो बुंलांनो सानदों। आ जों दिनैनि दिनाव नायोब्ला जोंनि साइडफोरथिं जोङो बिदिनो गोबां थाइजौ बिफांनि बिफां गायनानैबो ओ बिदि फिथाइ सामथाइनि बिफां थाइजौ फोर बा दालिम बेफोरबायदि लिसु, बन बोग्रि बे फोरबायदि ओ आबादफोरखौबो जों दानि दिनाव जों नुनो मोननायसै नङा होमबा? ओ बिदिनो बोग्रि फोर गायना लानाय बागान बानायना दोननाय बैग्रि बागान थाइजौ बागान लिसु बागान बे बिदि बानायनानै आ बेखौ न'आवबो जानो थाखाय आ बो न'आवबो जायो आरो लोगोसे बेखौनो जि बिफाङा फिथाइ होयोब्ला आ बेखौनो फाननायबो जायो आरो बिदिनो फैसाफोरबो मोनो गोबां आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव जों नायोबा आ गुबुन देशफोराव नायोबा जोङो फिथाइ सामथाइनि आ बागानफोर नुयो गोबां फिथाइ सामथाय जेरै ड्रेगन फ्रुइट नि जों फिथाइ सामथायाइनि बागान नु जों बिदिनो ओ लिसुनि थाइजौनि आफेलनि आंगुरनि बा बिदिनो ओ महाबा बिदिनो गोथां आफेल बा इफोरबायदि ओ लिसु आरो बिदि बि थालिर बागान नारेंखल बागान बेफोरबायदि बायदि बायदि ओ रोखोमनि जों बिफां आरो फिथाइ सामथायाइनि बिफांफोरखौ जों गायनाय बे नुनो मोनदों गुबुन गुबुन देस गुबुन गुबुन स्टेटफोराव जों थाङोब्ला नाथाय जोङो ओ जेब्लानाखि जोंनि साइदफोरथिं नायोब्ला जों ओ बांसिन ओ बिदि ओ आनारस बा बे बनायना लानाय बा काजि बागान थालिर बागान आरो बेफोरबायदिनो लिसु सु थाइजौनि बागान बनायनानै आ बिदिनो मानसिफोरा जिउ खुंलांदों जि बिफांनि बिफांखौ गायनानै आ फिथाइ मोनोब्ला ओ आबादारिया बेखौ न'आवबो जानो थाखाय एसे दोननानै आरो बे बेनो फाननानै आ फैसाफोरबो ओ मोनो नालाय बिनिखाय बेजोंनो जों सोलिबोनायखौ नुदों नाथाय जोङो आ गुबुन स्टेटफोराव नायोब्ला जेरैहाय साउथ इण्डियान फोराव नायोब्ला जोङो आ बेफोरबायदि काजि बागान बा बेफोरबायदि ओ थाइजौ बागान लिसु बागान बेफोरबायदिनो जों नुवा मानो होनोब्ला बिसिनि साइडनि हाफोरा एसे आलादाखाय आ बिथिं बांसिनहै जों ओ गाय नाय नुयो होनब्ला नारेखल बागानफोरखौ जों नुनो मोनो आरो थालिर बागानबो जों नुनो नुनो मोनो आरो बिदिनो आ खुसेर बागान जों नु- नुनो मोनो खुसेरबाबो एसे आलादा बिथिं साइडनिया आ गोसोम गोसोम कालारनि खुसिरफोरखौ गायो आरो बिदिनो बे साउथनि मानसिफ्राबो बिदि नारेंखलफोरखौ फाननानै थाव थाव थाव बनायनो फेरेद फेरेबनानै थाव बनायनानै बिदि ओ फाननानै जि फैसा मोनदों बेजों सोलिबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो गुबुन देसफोराव जों नायोब्ला आ बिसोरनिथिं हाफोरा मोजांलाय आ बेफोरबायदि ओ ओ ओम आंगुर आफपेलफोरखौ जों गायनाय नुयो आरो गोबां जागायावनो जों जेरैहाय इज्राइलफोरथिं नायोबा बिसोरनिथिं हाफोराबो मोजां नङा होमबाबो बेबायदिनो हाफोरखौ बायनानै हा एसे बायनानै गारनानै बे हायावनो आफपेल बा आंगुर बेफोरबायदि गायनायखौ जों नुनो मोनो जों मबाइलफोराव जों नुयो। आरो जोंनिथिं जों बांसिन आ बेफोरबायदि खिथिफोरखौनो जों नुनो मोनो जिहेते आनारस। बा थाइजु। आं- आंगुर आफपेल बेफोरबायदिखौ नुनो मोनलिया मानो होनबा जोंनि। उम बेफोरबायदि हायाव। आफपेल आंगुर फिथाइ सामथायाइ बेफोर जानो बा गोदै जाया। गायब्लाबो बेनिखायनो जोङो बांसिन बे थाइजौ थालिर बेफोर। जों गायनायखौ नुनो मोनो आरो जों बिदिनो। बाजारफोराव फाननायखौबो जों नुनो मोनो आरो बिदिनो बाजाराव फाननोल्बा। जों बायना जानायखौबो जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जानोबो गो थाव थालिरफोरा आनारसफोरा आरो बिदिनो लिसु। दाथ' लिसुआ गैला दा मोनसे जाथि लिसु दङ जिखो लिसु थाइख्रौ बेफोर लिसुआसो दङ। बिदिनो आरो आरो बे समाव आं नोंनो एसे सम होबाय बिनि सोमोन्दै। सावरायनो।
आदसा नोंथाङाबो बुंलांबाय बहु फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै जों माबोरै गाय । यो जों बहा बबे जायगायावहाय माखौ माखौ जों मोननो हायो बेफोरखौ नोंथाङा बुंलांखा। हाबाय आरो जोङो जोंनि जायगायावहाय जोङो मा। मा गायबावो होनोब्ला जों जेरै आनारसफोरखौबो जों गायो आनारस बागान फोर। दङ बा खिजुर फोरखौबो जों खिजुर बिफां फोरखौबो गायोल्बा जों बेनिफ्राइ मोजां । फिथफोरखौ मोननो हायो आ जों जेरै खेजुरखौबो जायोे खेजुरखौथ' जों गो। थां आवबो जों जानो हायो बिनि बिगुरा गोथां कालार जायो गोथां आवहाय बे बिगुरखौ जिर। नानै जों जानाय जायो आरो बे खेजुरखौ जोङो दोननानैबो माने। जेल्बा निखि मोनो मोनोल्बा बियो माने एसे खमला खालार फोर बायदि। बेफोर बादि ताएफनि जाना जायो बेखौवबो जो जानोहायो मोनाय मोनो मोनल्बा बो जों जानो हायो आरो थालिर बुङोल्बा जों थालिर बिफांफोर खौव गायोब्ला जों थालिरखौ मोननो हायो थालिरा माने मोनसेल' नङा गोबां रोखोमनि थालिर। दङ जेरै अमृत सागर बा बिदिनो सिनि थालिर होनो। मा थालिर फथा बेफोरबायदि दङ। थालिरफोरखौबो जों जानो हायो आरो आनारसफोरखौ जों जानाय जायो। आरो बिदिनो। गोबां बिदिनो फिथाइ सामथायाइफोरखौ जों जानाय जायो न'आवहाय। आ सुमफ्रामखौबो जों। जानाय जायो सोमफ्रामफोरखौबो जों बिफांफोरखौ गायनानै दोनोब्ला बे सोमफ्रामनिखौबो जोङो जा। हायो आरो सुमफ्रामा सुमफ्रामनि गाबा जादों एसे गोथां बे सोंफ्रामखौबो जोङो जानाय जायो बेयावहाय सोंफ्रामा। ओ जेब्लानाखि मोनो अब्लानिया जों जायो सिङावहाय बिदिनो बेगर फिसा फिसा फिसा थायो बाट। बेखौबो जों जाना। हायो बेखौबो जों जाफानाय जायो बे गोबां रोखोमनि। बिफांफोरखौ गायनानै दोनोब्ला जोङो फिथाइफोरखौ मोनजानो हायो बा जोङो फाननानैबो जोङो। फैसाफोरखौ जों मोननो हायो। आह दायो बे समाव जोङो गोबांखौनो राय रायलायबाय नङा।
औ नंगौ।
औ जों गोबांखौनो रायलायबाय मा मा फिथाइ सामथाय। बेफोरखौ जोङो मोननो हायो माबे बिफांखौ गायोब्ला जों जानो हायो बे गासिखौबो। बेखौवबो जों रायज्लायबायनाय नङासै आसा बेसेबांखिनियावनो फनखौ दोनथ'नो सानबाय ना।
औ दे हामबायसै नोंथांनिसिम।
औ औ जागोन दे दोनथ'बाय दे।